ओ ओग
हेल' नोंथां
औ नोंथाङा मा खामबाय दं?
औ नोंथां आङो दङ जिरायना।
औ अ आदसा हा होनबा जोंनिया टपिकआ ओरै दैज्लां बोथोरनि सायाव सावरायनोसै आरोना जोङो
औ नंगौ नोंथां स
उम औ औ ओ दां नोंथांङा दा दैज्लां बोथोरनि बागै एसे फोरमायलाय?
औ नंगौ। औ दैज्लां बोथ थोर होनोबाथ' दा जोंनाव ओ ओन दाथ' जोङो दैज्लां बोथोर सलि ओ सोलिबाय थादो नङा होम होमबा नोंथां औ नोंगौ। बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथ थोराव ओ मोन ओ दैज्लां बोथ थोराव मोननाय मेगं गं ओ जेरै जोंना मा? ओ जों मख'नो हायो जिंखा लेस्रा आरो ओ बेबायदिनो खुमब्रा, जोगोनार बे बेफोरखौ जोंङो दै ज्लां बोथोरनि मैगं होननानै मोननाय जायो ओम दैज्लां बो खौ जोंङो मा गावबागाव न'आवनो जा एसे हा दङ बे फोरावनो जों दैज्लां बोथोरनि ओ जानो था खाइ जोंङो गायनानै लायो आरो सा ओं बर' सुबुं सुबुं-सुबुंफोरा बेबायदिनो उम दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगंफोरखौ बेबायदिनो गोबां सु बर' सुबुंफोराबो जा ए से गाव गावनि जानो था खाय जोंङो गायनानै लायोब्ला लायो आरो ना नोंथां औ बेबायदिनो औ बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव मोन गोजां बोथोराव गोबां रोखोमनिबो ओ मेगं मोनो। जेराव जायखौ जोंङो ओ मेसें बोथोराव मोननाय मेगंफोरखौबो जों आथिखालाव मा दैज्लां बोथोराव मोन-मोननो हा सै आरोना नोंथां मानो होन होनब्ला आथिखालावथ' गोबां जुगाबो जौगाबाय नालाय नों थांओम आथिख दाथ' बिगियानारि जुग नालाय बेबायदिनो जोंङो मा गोबां मुलि हासार बाहायनानै जोंङो मा मैगंफोरखौ जोंङो थाब थाब दहननो हायो आ ना नोंथां बोथोर गैयैयावबो जोंङो बेलेग ओ बा फोरावबो बेलेग बोथ थोरावबो जोंङो मा उ। नों मेसें बोथोरनि ओ मेगंखौ जों दैज्लां बोथोरावबो दहननो हा हानायखौ जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनो आर ना नोंथा? औ बेबाय दिनो जोङो मा दैज्लां बोथोरनि मेगं ओ मेगंफोरखौ जोङो मा गोबां सुबुंफोरानो बेफार फालांगि खालामनो थाखायबो जोङो गोबां सुबुं आबाद मावो नङा होमबा नों थां? औ बेबायदिनो जोंहा मा ओ आथिखालावथ' गोबां ओ थे ओ थेक्टर मिसिन बेबायदि ओं खारबाय नङा ‌ होमबा नोंथां गोदो गोदायथ' जोङो हालेवनानैसो जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन औ आथिखाल दालाव जोङो मा टेक्टरजों जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै बेबायदिनो जोङो मा सानसेयावनो जोङो मा जि थामजि बिघासो हा खौ हाखौ जों एवनानै नै मा आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो जि थामजि बिघा आबाद मावनानै जोङो मा ओं गाव गावनि जिउखौ सुंथानायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो जों मा दा दैज्लां बोथ जों मेगं थाइगंफोरखौ बेफोरबायदि जि थामजि बिघास मावनानै जोङो मा गोजान गोजान जायगायाव फाननाय खौ नुनो मोनदों आरोना नों औ बेबायदि मा जोंनि ओनसोलाव ओनसोल ओनसोलावबो जों गोबां मैगं थाइ गं फाननानै जिउ खुंनो हायो आरो जोङो ओ बेनि अनगायैबो जोङो मा बेबायदिनो गारि मथ थरजों थांनानै गोजान जायगायाव बा थाउन सहराव जोङो थांनानै ओ बेबायदिनो जोङो ओ मेगं थाइगंफोरखौ फाननानै गोबां बेसेनाव फाननानै जोङो मा मुलाम्फा मोननो हायो आरो ना नोंथां
औ हायो
आथिखालाव बेबायदिनो जोङो मा ओ बेबायदिनो जोङो बे हाथाइनि गलाफोरनि मैगं खौ जानानैबो जों गोबां जोंनि जोंनि देहायाव गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंदों औ बे बिदिनो जोङो बेफोरबायदि मैगं मुलि होनाय मैगंफोरखौ जाननानै जोंनि जिउआबो जोंनि जिउआव गोसेबां गोबां खहा खालामदों आरो ओ आरो खायसे खायसे सुबुंफोरखौ मा बेफोरबायदि मुलि होनाय मैगंफोरखौ खौ जानानै बेबायदिनो बेरामा आजार जानानै गावखौ गावनो जिउ खौ फोजोबना लानायखौबो जों नुनो मोनो दों बेबायदिनो मा ओ बेबायदिनो आथिखालावथ' गोबां मुलि बायदिसिना बेफोरबायदि ओंखारबाय नालाय नोंथां बे बिनिखायनो बेफोरबायदि ओ‌ ओम बोथोर गैयिनि मैगंफोरखौबो जोङो बोथोराव दिहुननो हायो आरोना नोंथां औ गोदो गोदायथ बेफोरबायदि गैयामोन नालाय नोंथां बेफोरबायदि ओ मुलि होन बेबायदि हासारफोरबो गैयामोन नालाय गोदोनियाथ' खि हासार जायखौ जों जायखौ जोङो न'नि मोसौनिफ्रायनो बानायनाय जायो बेफोरखौ बे खौ होननानै गोदोनि सुबुंफोरा मैगं थाइगंफोर खौ बानायोमोन आरोना नोंथां बेबायदिनो बेलेग बि बिदि बायदिसिना बेबायदिनो मुलि दैनि हासार फोर होनानै जोङो गायनाय जायामोन नङा होमबा नोंथां औ नंगौ बेबायदिनो जोङो मा गोदोनि मैगं थाइगंफोरा जेबो मुलि होआमोन नालाय गोदोनि सुबुंफोराबो गोबां बेराम आजार जानाया ख-अ- खमोन आरोना नोंथां। ं आथिखालावथ' जोङो गोबां बेराम आजार जायो नङा होमबा नोंथां बैफोरबायदि मैगंफोरखौ थ' जानानैनो गोबां जोंनि जिउआवबो खहा जा जादों आरोना। औ बेबायदिनो जोङो ओम बेबायदिनो जोङो मैगं थाइगंफोर ओ मैगं थाइगंफोरखौ बेबायदिनो फाननानै जोङो ओ जिउ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ नंगौ
बेबायदिनो ओम ओम दैैज्लां बो थोराव ओ बेबायदिनो मैगं थाइगं होनोब्लाथ' जोङो गोबां ओ गोबां सुबुंफोरानो मावखायो नङा होमबा बे औ मावो बेबायदिनो ओम बेबायदिनो मेसें बो थोराव मोननाय मैगंफोरखौबो जों दहननो हायो। आरो जों बे बाय दिनो जोङो ओ आथि खालाव गोबां ओ आबाद फोरखौनो जोङो खम समनि गेजेरावनो दहननो हायो नङा होमबा नोंथां औ गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि ओ खम समनि गेजेराव जों दहननो हायामोन होननानै नोंथां गोबां ओं सम नांगोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा ओ बेफार फालांगि खालामनो बो जोङो उसुबिदामोन गोदोनि सुबुं फोरा आथिखालावथ' जोङो गारि म टराबो आथिखालाव जो बनो थांला। ओ बिनि खायनो जोङो गोबां ओं गोजान गोजान जायगायाव थाङाव जाय जायगायाव ओं गोजान नानै जो ङो मा बेफार फालांगि खालामनो हायो आरोना नोंथां। औ ओ नों थांनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं फोरनि ओ बेफार फालांगि खालाम-खालामो नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
थ' दा दैज्लां बोथोराव अखा हानायनि बिबाङा जेरैबा गोबां आरो ना अखा हानायनिया बारायनो थाखाय जोंङो गुबैयै माइ-माइ आबाद खौनो मावनाय जायो आरो ना।
नोंगौ नोंथां।
औ, माइ आबादखौ जेनेबा जोङो जेरै दा माइ आबादखौ जोङो आगोलथ' जोंनिया फोथाराव जेरै मोसौ मैसोजोंनो हालखो एवोमोन दानिया जेनेबा नोंथाङा बुंखादों टेक्टरजों एवो होननानै बिदिनो जोङो जेनेबा जों माइ आबादखौ खा माइखौ आबादखौ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो जेनेबा माइ-माइद्लिफोरखौ जेरै नार्सारिनिफ्राय नङाबा न'आवनो दंखायोब्ला बेखौनो न'नि जोलैखौनो जोङो जेनेबा सानस सानसे बा साननै दैयाव सोमना दोननानै जेनेबा बेखौ
औ नंगौ नोंथां।
हायावनो न' सिंफोराव नङाबा एसे बाहेरफोरावनो जोङो जेरै फोरानो आरोना सानसे गाजा ओंखारनो थाखाय। उम, बेखौ जों गाजा खारनायखौ जेनेबा खोथिया थुलियाव जोङो जेरै बेगरखौ फोथाराव जेरै मोसौ मैसो नङाबा ट्रेक्टरजों जेनेबा जोङो टेक्टरजों जेरै खोथिया थाखायथ' जोङो गिबि खनथामखौनो एवो। हेलौखौ अ थाम एवखांनायनि उनाव जोङो फोथाराव बेफोर जोङो जेरै गाजा बेरनाय जोलैखौ लांनानै ओजों फोहैयो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
जेनेबा बेखौ दान मोनसेबा दान मोननैनि सिगां गासैबो जेनेबा जि जि जायगायाव फोथाराव जेनेबा जोङो माइखौ गायगोन बेफोरखौबो जोङो एवखाजोबना लायो आरोना। बेयो जेरै-जोंनिया दा जेनेबा। खोथिया जोंनिया जेरै-फोनाया बेफोर जेरै-माह माहासे एबा से माहा एबा नै माहानि गेजेराव गोजौ जायो आरोना बेफोरनिजों। मिलायनानै जोङो हालखौबो एवखाजोबो फोथारफोरखौ।
औ नंगौ-नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
जेरै-जों फोथारफोरखौ एवखांनायनि उनाव जेनेबा खोथियाया गोलाव जाब्ला बेखौ जोङो फुनानै फुयो जेरै हाजरा बा कामला होयो थिखा होयो। बिदि फुनानै जोङो जेरै बर' हिनजावफोरखौबो जोङो जेरै गोबां माइ गायनाय नुनो मोनो नङा होमबा? औ ओम बिदिनो जोङो। माइ-माइखौ गायो आरोना माइ गायनायनि उनाव जेनेबा साननैसो थाना माइआ जौगानाय समाव जों। माइयाव माइआ जौगानाय समाव जों माइयाव हासार होयो। जेरै-एखनबा जेरै- बा हाग्रा-बंग्राबो जायो नालाय माइयाव बेखौबो जोङो बासियो साफायैनो। जेनेबा आबादा मोजां जानाय रखम आरो बेनि उनाव। जोङो जेनेबा माइआ। फिथाइ ओंखारां-ओंखारां समाव जेनेबा जोंनिया एम्फौ-एनला ओंखारो एम्फौ-एनला जायो नालाय माइआव खायफा। खायफा-खायफायाव खायफा-खायफायाव जाया देसुन बेयाव जोङो जेरै- मुलि बाहायो आरोना। रासायनारि मुलिबो हायो एसे जोंनि आबादा मोजां जानो थाखाय।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो मा? मा-माइ आबाद मावनाय जायो नों?
जोंनिखिथ' जेरै-जोंनिखि दा। गोबाङानो जेरै-जोस जेरै-जोंनिया जोसा, माइब्रा आरो जेरै-बंग' बन्धु जेरै- बै गोबां माइ दं आरोना जोंनिखि गायनाय। सबबो जेनेबा। सबबो न'खराबो एसे बेलेग-बेलेग गायो।
औ नंगौ नोंथां बेलेग-बेलेग औ गासिबो समान नङा-नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो जायखौ।
जेरै-जेनेबा माइआ जेरै-मुलि-सुलि होखांनायनि उनाव माइआ मोजां। दाना मोननाय समाव जोङो मेसिन दानियाथ' बेसेबा ओरै आखाइजों हानाय दिन गैला नालाय। मेसिनखौ जोङो फोथारावनो लांनानै औ दाइरेक्ट मारानबो। खानाय जायो खनसेनो। बिदिनो जोंनिया। मोजां जायो आरो ना खम समनि गेजेरावनो। मारान होखानाय बानाय। बिदिनो जोङो। मारान होखांनानै जेनेबा माइ। खौ जोङो न'आव लाबोनानै माइखौ जोङो जेरै-माइखौथ' जोङो बेसेबां न'आव ओंखाम जानो थाखायबो लाखिनाय जायो जेरै- जोङो माइखौ सौखांनानै जों माइनिफ्राय माइ रं मोनो बेजों जों ओंखाम जायो आरोना। उम आरो बेनि अनगायैबो जों माइखौ फाननानैबो गोबां रां मोनो आरोना।
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
गोबां जेरै से मनाव जोङो से रोजा गाहामखौनो मोनो।
औ मोनो मोनो औ थारैनो सैथो।
जेनेबा जों से बिगायाव हमना ला जोङो जिबा मन मोनबाबो जिबा रोजा मुलाम्फा जायो आरो ना। बे बिदिनो जों न'खर
उम औ औ नंगौ औ आबाद मावनानैबो जों गावबा गावनि नांगौ जानाय बेसादखौ जों बुथुमनो हायो आरो ना नोंथां औ बायना लानो हायो। औ बिदिब्ला जोङा थ' समा जाना फैबाय नोंथां। औ बिदि दिब्ला दोनथ'लायनो
औ दे दोनथ'लायनोसै दे दे गोजोनथों।